खोनादों हेल' औ खोनादों औ खोनादों खोनादों
अ मा खालामदों नोंथां?
आंथ' ओरैनो दङ।
अ अ होनोमबा दसे सम रायज्लायनांगोन ना नोंथांआ आंजों?
औ हागोन दे।
ए जों। माने मोनसे आयदा लानानै नायै जों माने मिथिंगाखौ लानानैलाय सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे जागोन।
औ औ जों मिथिंगा होनोमथ' जोंनि जोंनि जिउआवहाय माने मिथिंगानि मानेमा होनो गोनांथि होनना बुंनांगोन आरो जोंनि जिउआव मिथिंगा गैयाबा माने जों थांना थानायावहाय मा होनो जों थांना थानो हाया होनना बुंनांगोन आरो जों मिथिंगानिफ्राय मा होनो बिफां लाइफां बा जि हगारनाय। ओ कार्बन डाइ अक्सायदेन जों बेखौ लानानै माने जों थांनानै दं आरो। मिथिंगा गैयाबा जोंबो थांनानै हाया आरो। मिथिंगायाबो मानसि जिब मानसि गैयाबा माने। बिसोरबो थांनानै थानो हाया होननांगोन माने। मिथिंगाजों मानसिजों माने नागारलायनो हायि माने सोमोन्दो दं आरो। मिथिंगाजों मानसिनि गेजेरावहाय ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मिथिंगानि बागै? जोंनि गेजेराव माने मिथिंगाजों आरो जोंनि मानसि माहारिजों माने माबायदि। सोमोन्दो दं बिनि बागै एसे फोरमायना आरो नोंथांआ।
मिथिंगा मिथिंगा बुङोबा आं माने। सुबुं माहारिनि गोनांथार बुस्थु माने। आनो जादों मिथिंगा। मिथिंगा बुङोब्ला जोङो ओ बुहुमाव स्निजिसे बाहागो यानो दै बाहागोआ साग्लोबनानै दं आरो नैजिगु बाहागोआ माने हा बाहागो आर ना। दाहाग लैथो लैथो मा। दैमा दैसाफोर ओमफ्राय जोंहा
औ
आं हा बाहागोआव दङ जोंहा बिफां लाइफां हाजो। हो हाला हाखर हाला ओ दंफां लाइफां औ नोंथां ओ बेनो आरोना ओमफ्राय जिहेथु जोंहा ओ हा बाहागोआव गोबां जिब जुनार बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां बायदिसिना एम्फौ एनलाखौ मोननो हायो जों दै बाहागोआवबो दै बाहागोआवबो जोंना। ओ थाग्रा माखासे जिब जुनार दङ' हा-हाग्रा बिफां लाइफां। दै सिङाव जोंना नुनो मोनो जाय दैयावनो ओ माने बस्थुआव अक्सिजेनखौ माने। नानानै माने थांनानै दङ'। जाय ओ बोरै बाहागोआव थाग्रा हा बाहागोआव थाग्रा बिसोरबो। ओ मिथिंगानिफ्राय माखासे मुवा बेसादफोरखौ। लानानै सोदांनानै बै मुवा बेसादफोरखौ। माखासे गावसिनि बाहायजानाय ओ मुवा बेसादाव। सोलायहोनानै गावसोरनि जिउखौ दाफुंगासिनो दं। ओ जोङो बिदिन्थायाव जों लागोन जोङो। ओ जों गावखौनो मानसिफोरखौनो जाय मानसिफ्रा गोदोनिफ्रायनो। मिथिंगायावनो ओ सोनारगासिनो दं आरो माने। सोनारनानैनो गावनि जिउखौ ओ दाफुंगासिनो दङ'। औ जेरै बुंनो थाङोबा जोङो ओ जिहेथु थाग्रा खुलि थाग्रा खुलिनि थाखाय जोङो न' बांखौ लुनो थाखाय जोङो बिफां ओ मिथिंगायावनो मोननाय माखासे ओ बिफां लाइफां औवा ओ दंफांनि बिलाइ बायदिसिनाजों न'नि इन्जुर न'नि खुन्था न'नि उख लुनानै जोङो जेरै न'नि उखुमजों थानाय गोदोनि दिनावथ' जोङो थुरि बायदिसिनासो बाहायोमोन नाल लाय ओ नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ गोदोनि समाव थुरिखौसो मा होनो उम बाहायोमोन मुखुमफोरावहाय
औ औ औ बैखौ बाहायनानै जोङो जिउखौ दाफुंगासिनो दं बेल' नङा बे थाग्रा खुलि ओ जानाय लोंनायावबो जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो फिथाइ सामथाइ ओ फिथाइ सामथाइ बायदि रोखोमनि ओ मुवा बेसाद जिहेतु जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जितु जिब जानो बयनिबो गोनांसिन दै जोङो दैजोंनो माने मिथिंनिफ्राय बिखोनो मोननो हायो जोङो अखा हायोब्ला जोङो बा हा सिंनिफ्राय जोङो दंखल गायनानै जोङो बै दैखौ बरननानै जोङो आबाद मावो आबाद मावो आबाद मावनानै जोङो जिहेथु
औ
फसल मोनो आबाद मोनो बैफोरखौ जोङो बेफार फालांगि खालामनानैबो जोङो ओ रां आर्जिनानै जिउखौ खुंगासिनो दङ' जेर जों दैखौ ओ लोंनायाव दुगैनायाव जि जोम सुनायाव थोरसि लथा सुनायाव बाहायो दैयानो माने बयनिखुरै गोनांसिन जाय बुस्थु बुस्थुखौ जोङो दै गैयाबा जोङो थांनानै थानो हाया नङा होमबा जिथु आरो औ मिथिंगायाव मोननाय माखासे गोबां जिथु दारिमिन बाहागोआव बुङोबा जोङो जिहेथु हा सिंनिफ्राय मोननाय माखासे मुवाफोर दाथुफोर जायफोरखौ बाहायनानै जोङो माखासे ओ गोबां ओ माने सोदांनानै जोङो माखासे मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै दारिमिनाव बानायनानै सुबुंनि नां गौ जानाय ओ जिथु गोनांथिफोरखौ सुफुंदोंमोन।
औ
आरो जिहेथु जोंहा बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोननाय माखासे मुवाफोर जितु जों बिफां लाइफांफोरनिफ्रायबो जों माखासे गोबां मुवा बेसादखौ बानायनानै जोङो दा बाहायगासिनो दं जेरै- बुंनो थाङोबा जिहेतु बिफांनिफ्राय मोनो जोंहा बाथाम थकथा बे लोगोसे आरो जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो जिहेथु सोलोंथायाइयाव गोनांथि जानाय ओम ओ बिजाब बहि बैफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो बेनिफ्राय माखासे प्रसेसिं खालामनानै जोङो बहि लेखाखौ बानायनाय जादों आरो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जोंनि जिहेतु लाजिनायखौ खोमानो थाखाय जोङो जि गानो नङा होमबा गाननाय जोमनाय गानो जोङो बैफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे बिफां लाइफाङानो जा एम्फौ एनलायानो जा बा हाग्रा बंग्रायानो जा बैफोरनिफ्राय जोङो खुन्दुंफोरखौ दिहुननानै जों बैनिफ्राय माने ओ जि ओ दानानै माने गानग्रा जोमग्रा बानायनाय जोङो माने
ओं औ नों औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ आरो जों मिथिंगानिफ्राय गोबां आइजें आयला बानायनानै माने जोंनि जिउआवनो नांगौ जानाय मा होनो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जों बाहायनायो बाहायो आरो जेरै- जों जानो न'खौथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय न' बानायनाया माने औवा मा होनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां खुन्थानि थाखाय दंफां आरो औवा मा होनो बेरानि था खाय औवानि बेरा आरो उखुमनि थाखाय गोदोनि समावथ' माने दानि बायदि थिंनि एफोर बायदि गैयामोन नालाय गोदो माने थुरिफोरखौनो थुरि बा नारा बेफोरखौनो होनानै माने न' लुनानै थायोमोन आरो आरो बिदिनो मा होनो संनाय खावनायावनो जा जों संनाय खावनायनि थाखायबो जोंनो मा होनो ओरैजाय खादौ खादौ बाहायनो खादौआबो मिथिंगानि फ्राय मोननाय औवाफोरनिफ्राय बानायनाय नङा होमबा खादौ सागं ओनिफ्रायो संग्राय सान्द्रि बेफोरखौथ' जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बेफोरखौ बानायनानै मा होनो जिउ खुंनायाव बाहायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो मा होनो हाल ओ हाल माबानायाव जोंनाथ' आबाद मावनानै जाग्रा नङा होमबा जोंनि सुबुं माहारिफ्रा बेनि थाखायनो माने आबाद मावनायावबो जोंना माने बैफोर मिथिंगानिफ्राय मोननायजोंनो मुवा बेसाद बानाय जेरै- नांगोल बानायनो थाखाय मिथिंगायाव मोननाय दंफांनिफ्राय बानायो आरो जों मैफोर बानायनो थाखाय औवा औवा बिफांनिफ्राय बानायो बेबायदिनो गोबां जोंनिया नांगौ जानाय मानि सब मि थिंगानिफ्रायनो माने बानायनाय आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिनिसफोरा दानियासो माने नै दिनैनि गोदान मुगायावसो माने गुबुन लहा बा स्टिल बेफोरनि बानायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो अब्लाबो जों माने मि थिंगानिफ्राय बानायनायखौनो जों माने हाबा खेराइ मा होनो बा मायबा मोनसे मा होनो फांसन बा प्रग्राम खालामनो थाखायबाबो जों माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरखौ नांथारगौ जेनबा जों हाबाफ्रावबो जों माने सायनासालि लुनो था खायबाबो जों माने जोंनो औवा न औवा न औवा नांथारगौ जायो। मा होनो इदिनो आरो धोरोमनि बेलायावबो जोंनो माने औवाफोरखौ नांथारगौ जायो आरो मिथिंगानि मोननाय जिनिसफोरखौ जेरै- मा होनो खेराइ मोनसे खुंनो थाखायबाबो जोंनो माने बाथौ दुमनो थाखाय जोंनो औवा नांगौ थागौ जायो आरो बिदिनो था मा होनो थाराय ना मा होनो बैयो अ अ खांख्ला खांख्ला बेफोरखौथ' नांथारगौ जायो नङा होमबा नोंथांमोन मोनसे फुजा बानायनो थाखाय बा बेनि थाखायनो माने जों मिथिंगाखौ माने नागारनो हाया आरो माने जोंनियाव जोंनि जिउआव माने गोनांथि आरो बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय
औ आ जे जिहेथु ओ नोंथाङा माने दा जोंनि सोरगिदिं थानाय जि बिफां लाइफां बैफोरथ' मिथिंगानि सोरजिखानाय आरो जि जोंहा सुबुङा सोरजिनाय सुबुा सोरजिनाय जिहेथु फाथिं बायदिसिना गारि मथर जिहेथु औ सिमेन्ट इथा बाला बैफोरखौबो जोङो मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसाद ओ दाथुफोरखौ माने जेखु हांनिफ्राय बरहनगोन अबबा हाजो हाजो हाजोमानिफ्राय माखासे गोनां जानाय बुस्थुफोरखौ दाथुफोरखौ जोङो बरननानै माखासे माने ओ मोनसे हाबानि गेजेरजों बैफोरखौ माने बै जिहेथु गथा महरनि दाथुफोरखौ जोङो बैफोर महराव सोलायदों आरो जिहेतु सिमेन्टानो जा इथायानो जा लहायानो जा मबा स्टिलानो जा जाय सुबुंनि गासैबो हाबायाव माने गोनांथि जायो जिहेथ ओ हान्था मेलानि राहायाव बुङोबा जोंहा गोबां मुवा बेसादखौ माने गाैबो मुवा बेसादखौनो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो आरो बेनो आरोदि ओ सुबुं माहारिया ओ मिथिंगा गैयाब्ला जोङो मिथिंगायाव थानाय मुवा बेसादा गैयाब्ला सुबुं माहारिया थांनानै थानो हानाय नङा नाथाय ओ बुंनो थाङोब्ला मिथिंगाया सुबुं माहारि गैयाब्लाबो माने सोलिलांबाय थानो हागोन आरो। खिन्थु सुबुं माहारिया माने मिथिंगा गैयाबा मिथिंगायाव मुवा बेसादा गैया जायोब्ला बिसोरो निससय माने बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा बार गैयाबानो औ बार गैयाबानो सुबुं माहारिल' नङ जिब जुनारानो थानाय नङा।
औ।
औ बार गैयाबानो थानाय नङा सान्दुं गैयाबानो थानो हानाय नङा बेबायदि आरोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथां औ नोंथां हबा जोंनि सावरायनायखौ बेहायनो दोनसै नामा
औ औ जागोन दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ